अ हेलौ।
अ खुलुमबाय नोंथांखौ।
औ।
आ दायो जों रायज्लायनो थांनाय आयदायानो जादों जानबुं एबा मबाइल फन। ओ बेनि बागै आङो बुंनो सान्दों। जानबुङा जाबाय जानबुंङा जाबाय दायो जोंनि जिउआवहाय जोंनि जिउ खौ ओ जानबुंङा दायो एसे गोरलै खालामनानै होबाय। जानबुंखौ बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं नायोब्ला बियो गौ ओ जानबुङा दायो एसे गोरलै खालामनानै होबाय जानबुंखौ बुंनो थांङोब्ला फारसेथिं नायोब्ला बेयो जोबोद मोजां आरो मुलाम्फा गोनां आरो फारसेथिं नायोब्ला बियो गोबां खहा आरो सासे सुबुंनि जिउआव गोबां गोहोमफोरखौ खोख्लैनो हायो आरो खहा खालामनो हायो। मुलम्फानि मुलाम्फानि फारसेथिं बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जेब्ला जामबुं गैयामोन अब्ला जोङो जोंनि बे ओ बाथ्राफोर बुंनोब्ला खबरफोर लानोब्ला जोङो लाइजामनि गेजेरजों बेबायदि लाइजाम हरसो लोयोमोन आरो माबाफोर गोसोनि बाथ्रा बुंनो गोनां दङब्ला लाइजाम लिरनानै बेबायदिनो दैथायहरनाय जायोमोन। नाथाय दानि बे मदारन जुगावहाय ओ जामबुङा जोंनि लाइफखौहाय जोंनि जिउखौहाय गोरलै खालामनानै होबाय। दायो जो ङो गुबुनखौ बेबायदिनो खबर लानोब्ला माबाफोर बाथ्रा फोरमायनो सानदोंब्ला जोङो जानबुङाव मोनसे कल हरबानो बा एस एम एस टेक्ट खालामबानो बे सासे सुबुंनि ओ खबरफोरखौ मोनथिनो हायो। आरो जुदि नायनो गोसो जादोंब्लाबो जोङो बे सुबुंखौ भिडिअ' कल खालामनानै ओ खालामनायनि गेजेरजों नायनानै बाथ्राफोर रायज्लायनो हायो आरो सावरायनो हायो। नाथाय बेल' नङा जानबुंजों गोबां आरो मुलाम्फाबो दङ जेरै जानबुंनि गेजेरजोंनो दायो जोङो ओ बेंकफोरावबो थांनो गोनां जाया गासैबो इन्टारनेट आरो मबाइल फननि थ्रुयैनो जायो। थाखा फैसाफोर बेबायदिनो हरनायफोरावबो थाखा फैसा हरनायफोरावबो जिपे, फनपे बेबायदि खालामनानैनो थाखा फैसाखौ हरलायनो हायो एबा ओ एबा ट्रान्स ट्रान्सपर्ट खालामलायनो हायो। ओ आ रो गोबां नुनो मोनदों जेरै ओ फरायसाफोर जायफोरा फरायसालियाव थाङो बिथांमोनाबो जानबुंजों गोबां मुलाम्फा जादों। जेरै नायनो थाङोब्ला जि बाथ्राफोरखौ फरायसालियाव ओ फराय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोन्थिस'नो हाया बे बाथ्राखौहाय जानबुंङाव गुगोलनि गेजेरजों बा गुबुननि गेजेरजों गुबुन एपनि गेजेरजों जों मोन्थिनो हायो सोलोंनो हायो। मबाइल फन गोबां बेबायदिनो मिथिहायै बाथ्रा। फोरखौ मोजाङै गुवारै ओरै बायदि बुंलायनानै होयो फोरमायना बि हो यो। आरो आरो बुं नो थाङोब्ला ओ गुबुन मोनसे ख रै बांद्राय जा बाहायनाय दानि गोबां जानबुंङाव बेबायदिनो मबाइल फनाव मबाइल गेम्सफोरखौ गेलेनायफोरखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बेबायदि बिथांमोना बेबायदि गेम्सफोरखौ गेलेनानै गोबां बेबायदि गावनि बेसेन गोसा समफोर खौ जि समखौ फरायनायाव बाहायनांगौ जि सम
ओ।
बेबायदि गेम गेलेनायफोराव बेबायदि गेम गेलेनाय हगारदों। दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो हास्थायदों नामा बे मबाइल फननि बागै?
औ बे मबाइल फननाना जोंनि जिउआव गोबां माने गोहोम खोख्लैयो आरो माने मबाइलाव मोजां आरो गाज्रि बेयाव माने बेखौ मोजाङै बाहायनो रोंबा मानसिनि थाखाय जोबोरै मोजां आरो गाज्रि माने लायोब्ला जोबोरै गाज्रि आरो। मानसिफोरनि थाखाय। मोजांखौ बुङोब्ला बिदिनो आजिखालिथ' मबाइलनि जुग। गोजानाव जेनेबा फरायनो थांबा माबा बिमाफोरजों खबर लानाय बे फोराव जोबोद गोहोम खोख्लैयो। जोबोद मोजां जायो बेफोरनि थाखाय आरो फारसेथिं अबावबा टाउन सहर बेरायनो थांब्लाबो आजिखालि मेप मबाइलाव मेपफोर नायनानै थांनो हायो। आरो अनलाइन क्लासफोर लानोब्लाबो बेवनो माने नवाव थानानैनो अनलाइ क्लास लानो हायो मासटारफोरजों जयेन जानानै।
औ नोंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो सै थो आरो। थार खोथा नोंगौ दानि जुगाव बे बेबायदिनो क्लास फोरखौबो अनलाइनैनो लानो हा हायो। न'वाव थानानैनो गोबां बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो हायो। न'वाव थानानै सासे टिचार बा फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। जिखौ जोङो ओ स्कुलाव बा फरायसालियाव थांनानै सो सोलोङोमोन बेखौ दायो नवाव थानानैबो सोलोंनो हानाय बेबायदि मोनसे ओ मदार्न जुग जाबोबाय। आरो नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो दाना जानबुं गैयाब्लानो मबाइल फन गैया ब्लानो बेबायदि अबावबा थांदोंबा ओ जोङो बेबायदि आन्दायना थाब्ला मेप दोङो गु गुगोल मेप जायखौ नायनानै जोङो गावनि ओ लामाखौ मोनथिनो हागोन गावनि थांनो थांनांगौखौ बेबायदि लामाफोरखौ दिन्थिना होयो मोनथिनो हायो। आरो नोंगौ दानि जुगावहाय मबाइल फना बेबायदिनो गोबां ओ गोबां आयदाफोरावहाय बेबायदि जोंनि जिबनखौहाय गोरलै खालामनानै होदों जेरै गोदो ओ माबाफोर नांगौब्लाा जि जोमफोर नांगौब्ला हाथाय बाजारफोराव थांनांगौ गोनां जायोमोन। अखा सान्दुं जियानो जा आरो मैगं थाइगं नांगौब्लाबो हाथाय बाजाराव थांनांगौ जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेवहाय मबाइल फनावनो बेफोर गासैबो जाजोबो माबाफोर जि जोम नांगौब्लानो अनलाइन खालामनानैनो नवावनो नवावनो बेबायदि अर्दार होफैयो दिलिभार खालामफैयो आरो मैगं थाइगंफोरखौबो दानि जुगावहाय बेबायदिनो नुनो मोनो अनलाइन खालामबानो अर्डार खालामबानो बियो न'सिम ओ सफैयो गावा थांनांगौ गोनां जालाया। ओमफ्राय जेरै माबाफोर जानोबा रेस्टुरेन्टफोराव थांनांगौ जायोमोन बेबायदिनो गलाफोराव दखानफोराव थांनांगौ जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव मबाइल फननि जानबुंनि गेजेरजों जोङो माबाफोर जानो गोसोब्लाबो गावनि गोसोबायदियै अर्डार खालामनानै जानो हायो न'आवनो। सुइगि दङ, जमेट' दङ बेबायदिनो गोबां गोरलै जाबाय मबाइ फना। जोंनि बे ओ जिउखौहाय गोबां गोरलै खालामनानै होबाय। नोंथांनाय बुंनाय बादिनो नंगौ मबाइल फनखौ सा से सुबुङाहाय मोजाङै बाहायोब्ला जोबोद मोजां आरो जुदि बियो बिथाङाहाय गाज्रियै बाहायदोंब्ला बियो गोबां गाज्रि खहा खालामनो हानायखौ आंबो नुनो मोनदों। ओ नों नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो हास्थायदों ना?
औ बे मबाइल फनजों माने मोजाङाथ' जोबोर मोजां आरो गाज्रिजोंबो जोबोर गाज्रि जायो गाज्रि गोहोम खोख्लैथारो जोंनि माने जिउआव। बिदिनो म म'बाइल फनखौ जोङो माने नायै नायै हुदा रखम मोनसे हुदा खालामना लानाय जायो। बिदिनो बिमाफोरा ओंखाम संनाय बायदिसिनायावनो मबाइल नायै नायै खामानि मावो। बेखौनो नुयै नुयै गथ'फोराबो मबाइल नायो बिदिनो बायदिसिना भिडिय बिदि नायै नायै माने फरायनायाव गोसो गैयि जायो खायसे गथ'फोरा गोबाङानो आरो लोगोफोरजों माने गेलेनांगौ समाव गेलेनो थाङि न'आवनो थानाय भिडिअ कार्टन भिडिअ बेफोरदि नायनानै समखौ बारहोहरो। बिदिनो लोगोफोरजों एखुरा लोगोफोरजों गावस्रानाय जालाङो आरो मबाइलनि थाखायनो खायसे खायसे मानसिफोरा आरो फरायबाबो माने माथायावनो सोनो हायि जाहैयो मबाइलखौ माने हुदा मोनसे खालामना लानानै बि नङाबानो मोनसे समाव माने थानो हायि र खम जायो आरो।
औ नंगौ नोंथांनि होननाय खोथाया थारैनो सैथो दानि गथ'फोरा बेबायदिनो मबाइल गथ'फोरल' नङा नाथाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो नुनो मोनो गोबां बेबाय दि मबाइलाव गोदो सोनानै थानानै मोनसे हुदा खालामना लाबाय सर' खालामना लाबाय जे मबाइल गैयाबानो जानबुं गैयाब्लानो थानो हाला, ओंखाम जानायावबो बेबायदिनो आं गोबां नुनो मोनदों। बेबायदि भिदिअसफोर नायनानै ओंखाम जानाय बेबायदिनो नायै नायै ओंखाम जानायखौनो थालांनाय बेबायदिफोरखौबो गोबां नुनो मोनदों। आरो बेल' नङा नाथाय गोबां बिबायदिनो खहा खोख्लैबोदों, मबाइलनि दारै मबाइल बांसिन नायनायनि दारै सुबुंफोरनि जिउआवहाय बिदि गोबां खहाफोर जादों। जेरै देहानि उसुबिदा, जेरै मेगन गाज्रि जालांदों बांसिन जानबुं नायनायनि दारै। आरो ब्रेनाव हाय आरो जोंनि ब्रेनावहाय इफेक्ट खोलैयो बे बांद्राय बे जानबुं नायनाया मबाइल नायनाया जि साननो हानाय गोहोफोर थायो बेफोरो गैया जालाङो। बांसिन मबाइल फनाव नांथाबनानै थायोब्ला गोबां बेबायदिनो देहानि खहाफोरबो जानायखौ नुनो मोन दों।
औ
नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर सानदोंना?
औ नों बुंनाया थारैनो सैथोमार। मबाइल बिदिनो बायदिसिना भिडिअ' आरि नायनानै जोंनि माने मेगना बुहुद माने गाज्रि जानायखौ नुदों। आजिखालि मेगननि प्रब्लेमा जोबोर जायो जोंनि जिउआव। माने दा थासारियाव आरो। गोदोथ' बिदि मे गन नुयै मायै एसे बिदिबां बिदि जायामोन। दाना मबाइल नायै नायै माने गथ'फोरनिफ्रायनो लानानै गासिबो माने मेगनाव एसेबाबो प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां बुंनाया बेबायदिनो गोबां मेगननि प्रब्लेमफोरखौ दायो उन्दै उन्दैफोरनिफ्रायनो साथब लाबोनाय बेबायदि नुनो मोनदों ससमा लाबोनाय बायदि नुनो मोनदों। ओ उन्दै उन्दै बैसोनिफ्रायनो गोदो गोदायथ' उन्दैयाव रावनाबो बेबायदि मेगननि प्रब्लेम जायामोन मेगन गाज्रि जायामोन नाथाय नाथाय दानि मुगायाव गोबां उन्दै उन्दै गथ' गथ'फोरखौ जोङो साथब लाबोन नाय नुनो मोनदों, मबाइल फन नायनानै बेबादि मेगन गाज्रि खालामनानै बेबादि साथब लानायखौ नुनो मोनदों, आरो बेल' नङा मेगननि गोहोआबो खमायलांदों पावारनि पावारजों लोगोसे जोंनि बे मेगना गोबां लोरबां जालांदों मबाइल फन बाराद्राय नायबाथाय जेरावबो जोङो गोसो होनानै बेबायदि खामानि मावनो हायि बेबायदिबो नुबोदों जेरावथां माबा मोनसे खामानि मावब्ला बे सुबुङा मबाइल फननि फारसेल' गोसो बोनाय बेबायदि बेबायदिबो जों गोबां नुनो मोनदों। आं सानो मबाइल फनखौ जुदि मोजाङै बाहायोब्ला बियो जोंनि जिउआवहाय जोबोद मोजां आरो गाज्रियै बाहायोबा बियो जोबोद गाज्रि खहा खालामो। हायो आरो गोबां सुबुंनि जिउआवहाय गोबां खहा खालामनानै गोहोमफोरखौ खोलैनो हायो। गाज्रि गाज्रि गोहोम गाज्रि खहा खालामनो हायो।
औ बे सैथो
नोंथांजों दिनै बे मबाइल फन एबा जानबुंनि बागै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनि फ्रायबो जोबोद सोलोंनो हाबाय आङो। ओ नोंथां ओ नोंथांजों रायज ज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा आं आंनि बे आयदाखौ बिसेयावनो फोजोबबाय। ओ दोनथ'नोसै गोजोन्थों
गोजोन्थों।